हेलौ खोनादो
अ' मा खालामदो?
नै ओरैनो दङ नोंलाय?
दं ओरैनो मा मा मावबाय दं? ओंख्रि मा संहांदो?
दङ ओरैनो जिरायलाबायना। संबाय ओखाम
ओंखाम संबाय ओं ओंख्रि संथ'वाखै
जोंहाबो संबाय ओंख्रि संनो नागिरदो
मां ओंख्रि?
बयलार ओमफाय बयलारजों आलु नोंसालाय मा संनो नागिरखो?
जोंहा
मा बहल जों नासो संनो नागिरदों खोमा है मा डाबल डाबल खोनागासिनो
माथोखो डाबल डाबल खोनायाखै नोङो?
नों खोनादो आंनिखोनो डाबल डाबल खोनाफिनबाय थादो जाबाय खोमा ना
वानल'सो जादों
अ बेसेमोनथाय उम बेसेमोनथाय
टेन नाइन नाइन नाइन
गु
ओं
ओमफ्राय
ए
ए
माबा माबाया गारजि खोमा नेट्रखआ नेट्रख गारजि खोमा नोंना
नो जादों नामाथाय
माबायाखै स्रिं स्रिं खोनाफैदों आरो नोंनि आवाजखो
न'आवनो दं
बेरायनो थांथाराखै नामा?
थांङाखै नोंलाय?
आंबो थाङाखै
थां थांनो नंदों।
उम गरमनि थाखार
ग गरम थारखाय। ओइ मानिखे
मोजां जागोनथ' आरो। सानदे फोराव
ओम अ अखा हायाबा सान्दुं दुंबा थांनो हागोन।
सानदुं दुंबा थांनांगोन ओं। सानदुं गोसाबा एसे मोनाबिलिफोराव माबाफोराव तिनथाफोराव
उम जाल्ला जायोथ' आरो। थाब थांबाथाय गरमथार जायो।
उम
सोर सोर दं न'आव?
दङ' गासिबो। ओंखाम ओंख्रि संगासिनो। ओं संनांसिगोन आंहाबो दसे थानानै।
खोमा आङा संनो खारग'दो
आंहा दिनै संनांगोन ओंख्रिखौ ओंखामखौ संबाय।
खारगरथ'दो इ खाननैया
रेस मोजाङानो।
उम गाबोन माबायावनो माइ गायगोन नामा फुंआव फुङावनो ना
फुंआवनो थांनांगोन आं एसे गोबावसो थानांगोन
उम बेलासियावथ' गाया
बेलासियाव गाया फुङावल' बेलासियाव डाइरेक्ट फैखानोसै आङो।
ओं
द्रेस लांखानानै मोजां नोङा
मोजां नोङा गुसुंआलाय जखानि जादोंमोन खिन्थु टाइट माने पुरा स्थाबजोबनाय इदि टाइप एसे लुस जानांगोन होमबाना मोजां जायो।
सोलायनांगोन गाबोन
गाबोन सोलायनांसिगोन फिल्डनिफाय फैनायाव सोलायनोसै रानिं खालामखांना फैनायाव
उम नायनायावथ' इदि नुआ
नायनायाव नायनायाव इदि नुवाखैमोन खिन्थु ओइ बोखोखोबाथाय टाइद जायो माने फेन्दाखिनिया गुसुङा गुसुुंङा मोजांमोन
ओ अ ओइ मोनसेया गुसुं ओमफाय
ओं ओं इदि बायदि जादो
औ
सोलायनानै बेलेग ला बेले ओइ बेलेगथ' गैया बेलेगावसो लानांसिगोन आरो
उम बैदिखौनो लानोसैलै गोसोम थानाया दहाय फार्स्ट फार्स्टआव नायनाया
फिस्लाया।
हास'नांसिगोन ससे।
अ इदिखोनो ला हास'ना लानो हागोन आंनि बायदि आंनाबा हास'नानै
उम। दास
नोंथां।
नोंथांजो मा होनोमोनलाय? आं आंनि माथोखौनो दाबोल दाबोल खोनागासिनो।
आं जेबो खोनायाखै मोजाङानो खोनाफैदो।
लाउड स्पिकार माबानायमोन नेटवर्क प्रब्लेम जादों खोमा एसे।
ओम न' सिङावथ' बिनिखौ माबा खोनादो आरो अ नोंनिखो आंनि माथोखो दाबुल खोनाफैदो लासै लासैनो। ओहो आंनिखौनो खोनाफैदो। लासै लासैनो माने बे बेब्रु बाब्रा खोनादो बेब्रु बाब्रा खोना फैदो।
उम। माबाया इयो
ओइ ओइ दा होनसिगोन आं। नामलानाङा होनदो।
उम उम। ओ फायथारा।
माबाखौ इसकुथिखौ आइ ओयो।
ओं।
इसोरनि माबायाव दोनलांदोंमोननो ओमफाय मानसिआ अबाव थांदों ओं ओमफाय ओंओं।
माला
दहाय ओमफाय मानसिया अबाव थांदों आं आं माबाखौ माने दुखानखौ बन्द' खालामसै न'आव थांनो माने बन्द' खालामनो टाइम जाब बाय ओमफाय मानसिया गैया अबाव थांदों ना नाम्बार खौ हरलाय होनना बिह
ए ओमफ्राय नाम्बारखौ हरदों?
ओ ओमफ्राय ग्रु इयो ग्रुप इयो फिल्डनि ग्रुपनिफ्राय लादोंमोन खोमा। ओमफाय हरबाय आङो ओ डाइरेक्ट वाटसाप आव हरदो नायनो रोङाखै इयो।
ए।
ओमफाय स्क्रिनसट बिहरनायखाय स्क्रिन सट खालामना हरबाय।
सोरनावबा थांदोंमोन खोमा लोगोफोरनाव लय खारफानाय लोगोआ इना। बिना खाथियाव नोना रुमा।
ए ओंखोमा।
बेयाव थांदो खोमा दां। न'आव थांनो होनना थांदोंमोन ना इयो ओंखारदों होनदोंमोनना।
ओं।
बेयावनो अब्बा थांदोंमोन खोम बेरायनो थांदोंमोन खोमा मानसिया।
इदिनो जागोन।
फंबाय
बिमाया
दा संगासिनो आंनाबो कारेन्ट फामनो होदोहाय नै फैबाय मानसिया।
औ
रुमनि लाइटआ खोमसि खोमसि मोनथारो। सोङाबाथाय अम हारसिंनो लाइटआ। दाथ' मोजां ओमफाय बे माबायाव मिटार बक्सआव माबा जाना दं खोमा।
औ गरमा दि ब थागौमोन ना
अम थांनांगोन जोंहाथ' सान्दुं दुंबाय थाबा गायाना आरो गायबाबो माबाल'सिमल'सो बारथासिमल'सो गायो।
ओं
जोंथ' आरामसे माबा सायावसो अम माबा माबि संना लांनानै जाग्रा फोर एसे
ओं
जाबाय खोमा ना।
जाखाथोसैलै
अम ना बारा-बाराबो माबा जायो
गोसो जाथोर नों-नोंङो जोंहा राजानाव
ओं
ना दसेल'सो माबासोल'सो जानांगौ नालाय
नांगोननालाय नोंनो माथो होननांगोन खोमा माथो हायोना इदिबो
अम
दावराहाय गथ'फोरासहायबोनि गथ'
जाबाय दे अम